हेलौ हेलौ अ हेलौ नोंथां दसे सम रायज्लायनो हागोनना
औ औ हागोन हागोन औ हागोन खोनादों
औ ओ आङो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ जौ संनाय जौखौ माबोरै संबोगासिनो दङ बेनि बागै दसे सावरायनो लानाय जादों
औ औ
बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जौखौ संबोबाय थादों आरो बेफोर संबोनायाव गोनां जानाय माखासे ओ मुवा बेसादफोरखौ बिसोरो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै लाबोदों जेरै जौ सरनो थाखाय जौ गलांनो थाखाय जा हासुं नांगौ बे खौ बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै औवा औवानि निफ्राय बानायनानै लादों बेनि अनगायैबो खायसे जेरै ओ गुबुन गुबुन माखासे मुवा बेसादफोरखौबो बिसोरो गुबुननिफ्राय बुथुमनानै लादों जेरै दोफोरखौ दो दोस्राव बायदिफोरखौ बिसोरो हाजों दानानै लाबोदों बेबायदिनो बर' फोरा जौखौ माखासे बायदिसिना माहोनो हाबाफारिफोरावबो बाहायबोदों जेरै हाबा खेराइ फोरबो बायदिसिना खामानिफोराव बिसोरो बाहायबोदों बेजों लोगोसे आलासि सिबिनाय जायखिजाया खामानिफोरावनो बिसोरो बाहायबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों बर'फोरा जौखौ माखासे ओ हाबा फारियाव बाहायनायनि अनगायैबो माखासे ओ रांखान्थिनि बेलायावबो माने बाहायबो दों बेजों माखासे आइजोफोरा गाव गावनि न'खरजों लोगोसे गावनि जिउखौबो बा गावनि फिसा फिसौखौबो दैदेननो बा दैदेनलांनो खाबु मोनदों बेनि गेजेरजों बर' आइजोफोरनि माखासे रोंगौथिफोरखौबो जों नुनो मोनो मानो होनोबा जौ संनाया एफाग्राब मानि गोरलै खामानिबो नङा ओ जेरै फार्स्टआवनो गिबियावनोओ माइरंखौ ओ ओंखाम बायदि संग्रोनांगौ जायो ओंखाम सं जेनेबा ओंखाम खौ संग्रोनायनि उनावसो बिनि उनाव जा महर मोनो बेखौहाय ओ सिथ्लायाव बेयाव दालाइ एबा ओ प्लास्टिकफोराव बनानै बेवहाय एरननानै लाग्रोनांगौ जायो बिनि उनाव दसे सम सुनायनि उनावसो एमावरि फोननाय बेनि सो उनाव थोवाव सोखांनाय जायो माखासे साननि उनावसो बेफोरो जौनि म हर मोनो थिग बेबायदिनो बेफोर खामानि खौ मोजाङै मावनो रोङाब्ला जौखौ जोङो जौ महरै मोननो गोब्राब जायो बेनि माने बेफोर खामानियाव बर' आइजोफोरखौ रोंखा राखा होननानै बुंनो हानांगो बुंनांगोन
औ
गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ हिन्जाव नायनाय बा हिन्जाव सोंहैनायावहाय जौ जरायलांफानायखौबो जों नुनो मोनो जेरै रोसि जौ रोसि आरो जौ गोदान बे जौरासिखौ लाङो बेनिगायबो गय फाथैफोरखौबो लांनाय नुयो
ओ
बेनि अनगायैबो बर'फोरा खायसे खायसे फुजायाव जौ बाउनाय हुदाबो दङ
औ
होनाय खेराइ होनाय गारजा फुजा होनाय बायदिफोराव बर'फोरा खामानियि जोबखांनायनि उनाव जौ लोंनाय हुदाबो दङ माने खामानिया जोबखांनायनि उनाव बयबो जयै जौ लोङो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बर'फोरा जौखौ न'आवनो संनानै न'आवनो मा होने फाननायनि ब बेफार फालांगिनि राहाबो खालामनानै लादों बेनि अनगायैबो बर' आइजोफोरा जौ जौ जौ संनायखौ माखासे बिथिंफोरावबो माने गोबां बाहायबोदों बेनि अनगायैबो सावरि सावरि बाद दालि बायदि हाल जांख्रा माइ गायनाय बा मोन खामानि मावखांनाय खामानि दामानि मावनायफ्रावबो बर'फोरा ज बेरै हालुव हवाफोरा एबा दाहोना रुवाथिफोरा सान्दुं गोसायाव फोथारावहाय बा आबादथिलियावहाय खामानि मावखांनानै बा दसे सम खामानि मावनानै जे मेंनाय मोनो अब्ला जौ रोसिखौ लोङो मानो होनबा जरैसि लोङोबा देहाखौ थाजिम मोनो एबा गोजोन मोनो होननानै बर' फोर फोथायो बिनिखायनो बिसोरो जौखौ लोङो आरो बिनि अनगायैबो माखासे मुलि हिसाबै बे जौखौ बाहायो हायो जेरै खिनाय जानायफोराव जौ गोरान लोङोबा खिगायो होननानैबो बुङो आरो उदै उदिसा नैफोरावबो खायसे खायसे जायगाफोराव खायसे खायसे सुबुंफोरा बाहायो बि होननाय जायो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बर'फोरा माबा मोनसे बेराम आजार जायोब्ला माबा मोनसे लोमजा ज जायोब्ला सिगां समाव अजा बेजाखौ हमनाय जायोबा बिसोरनिफ्राय मुलि लाबोनाय जायोमोन बेबायदियाव बर'फोरा अजा बेजाननिफ्राय मुलि लाबोयोब्ला मोनो बे अजानो दान बान्था एबा अजाखौ फुजिनो थाखाय माने जौखौ बाहायोमोन बा जौ बथल गं बा गंसे बिदि हैनायबो ने दंमोन आरो बिनि अनायैबो जेनेबा आ होनो हिनजाव सोंनो थाङोब्ला हिनजाव देवानिजों लोगोसे न'खरनिया जौखौ जौ गोरान आरो जौ गिसि गंनै लानानै सोंहैनायबो नुनो मोनो बे जौखौनो बिसोरो ओ हिनजावनि न'खरनि आ आरो गावसोरो जयै रानलायनानै लोंनाय बिदि जों माखासे नेमखान्थिफोरखौ नुनो मोनो आरो म मा होनो हाबा खेराइफोरावबो बर'फोरनिया बांसिन बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि हाबा हाबा खेराइ मावनाय दांनाय गासिबावबो जौ गोबां माने जायगा आवग्रिनानै लादों जायनि गेजेरजों जों गासै माने समाजावनो बेफोर सावगारिखौ नुनो मोनो आरो बेफोरो सोलिबोगासिनो थादों दा आं बेखौ मिथिनो लुुबैयो जे नोंथाङा बेफोरनि बागै आरो माबा मोनसे मिथिनो मिथिहोनो हाबावगोन नामा
औ हागोन नोंथां औ थारैनो जेनेबा नोङो बर'फोरनि जौ संनायनि ना
औ
नोंथाङा थारैनो जेनेबा जोबोद गोथौ गोथौ बाथ्रा बुंलांबाय आंबो बे जौनि सोमोन्दैनो नोंथांनि एसे फोर फोरमायलांसै आरो
औ नोंथां
माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर'फ्रा जौखौ जोङो सङो आरो आरो गोदो गोदाय जेनेबा बर'फ्रा एबा बर' हौवाफ्रा जेब्ला आबाद मावनाय खामानि दामानि मावनायफ्राव माने जौखौ लोङोब्ला मोनलोङोब्ला जाने देहाफ्रा माने थाजिम एबा मोजां मोनो होननानै जों फोथाया मोनथियो आरो
औ
आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा बे जौखहाय फोरबोफ्राव फालियो नोंगौ थारैनो सैथो। फोरबोफोराव माने फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा बिदिनो बाथौ फुजा होनाय फ्राव जेनेबा आरो मा होनो जेनेबा बिदिनो मागो बायदिसिना बैसागु बेफोरावबोथ' जोङो ओ जौखौहाय माने बाहायथारो नङा हबा?
औ नंगौदा
आरो बिदिनो मोनसे मेन माबायानो जाहैबाय जौ जौखौ जोङो बोरै बानायो। जेनेबा ओ जौखौ जौखौ जौ महर मोननो थाखाय जों गिबियावनो मा एमाव एमाव माने म' मस्ट इम्परट थार आरो जेनेबा एमाव एमाव खौ जों बोरै बानायो बिनि सोमोन्दै आं नोंथां एसे खिन्थालांसै। एमावखौ जों बानायनो थाखाय माने मिथिंगानिफ्राय माखासे जोङो बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जों मोननो हायो जेरै जोङो ओ आनारस बिलाइ मोनो जेनेबा मो खोना बिलाइ बिदिनो माने दंफां राखेब मेना जाहैबा दंफां राखेब दंफां राफेखौ जोङो ओ एमाव बानायनायाव माने नांथारगौ आरो नोंथां
औ
औ माने एमावखौ जों महर मोननो थाखाय जोङो माइरं माइरं सेरसेबा सेरनै लानो नानै बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ जेनेबा बिलाइ बिफांफोरनो जों ज' ज'यैनो देफानानै लायो बिनि उनावहाय जोङो ओ दैजों लगायनानै जेनेबा बेखौ मा होनो गथा गथा जोङो बानायनानै जेनेबा संग्राय बा सान्द्रिफोराव जिखुनु जाया मोनसे जेनेबा बेबायदिनो दोननानै जोङो सानथामसोबो फोरानो आरो। बिनि उनाव जोङो बे एमाव एमाव महर मोनो आरो जों नोंथां औ आरो बिदिनो नोंगौ जेनेबा गोदो गोदायथ' जोङो जौ जौखौ बुहुद आइजोफोरा माने सङोमोन आरो आरो आथिखालाव नायब्ला जोङो जौखौ बारा माने बिदि संबांनाय नुला आरो खायफायानो बुहुत माने जौनि सोमोन्दै बारा मिथियाबो गोदोनि ओ गोदोनि आयजोफ्रा माने जौखौ संनो रोङोमोन आथिखालाव नायोब्ला जों आयजोफोरखौ माने खौ बारा संनायखौ जोङो मोननो थांला आरो नोंथां।
औ
औ बिदिनो ओ जेनेबा आथिखालावथ' बुहुत माने बे ओ‌ जौनि जौखौ बुहुद माने ओ बारा बाहायबांनाय नुला गोदो गोदायथ' जोङो जौखौ बुहुद माने बाहायनानै जोङो लोङोमोन आरो बिदिनो जेनेबा बैसागु बोथोर मागो बोथोरफ्राव माने जौ नङाबानो जायामोन। आरो
औ
औ आरो जोङो जेनेबा मागो मागो बोथोरफ्राव जोङो जेनेबा बेबदििनो मोनसे जौ जेनेबा जोबोद माने बियो बर'फोरनि थाखाय माने मोनसे जोबोद मोजां आरो जेनेबा बे माइब्रा जुमाय माइब्रा जुमाया माने गोदै गोथाव माने लोंनो जोबोद मोजां जायो आरो आरो बेखौबो जोङो गोबाव समा लागै थिनानै जोङो बे जौखौहाय माने लोंनाय जायो आरो बिदिनो जेनेबा नोंथां बुंलांनाय मथे आलासि जेनेबा बेबायदि बुंदोंना नोंथाङा आलासिफोराव जेनेबा जौखौ हो नानै नंगौ थारैनो जेनेबा आलासि फोर फैनाय समाव जेनेबा माइब्रा जुमाइ माइब्रा जुमाय होयोब्ला जेनेबा आलासिफोरा जोबोद माने गोजोन्नाय मोनो आरो जुमाया माने गोथाव गोदै नालाय लोंनो बिनिखायनो आरो जेनेबा नोंथां नोंथाङाबो जेनेबा बुहुद बुंलांबाय जेनेबा एसेसो आरो नोंथाङा आंनो फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जौ खौथ' आथिखालाव नुनो मोन नुगासिनो माबायदि जेनेबा सोलिबोगासिनो दङ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बाहायनाया ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो आथिखालावहाय जौ मावनायनि गेजेराव बर' आइजोफोरनि गेजेराव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबोदों जेरै बर' बर' आइजोफोरा सिगां गावनो न'आवनो सं जेरैबायदि मिथिंगानि ओमफ्राय मोननाय माखासे बिलाइ बायदिसिनाफोरखौ बाहायनानै जौ फसंनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव नुनो मोनबोदों खौ आरो थासारिजों लोगोसे गोरोबफानानै बर' आइजोफोराबो गोबां सोलाय सोल' लाबोदों जौ संनायनि बेलायाव जेरै बर' फोर गोदो जौगालांनो थाखाय हासुंखौ औवानि दाननानै लायोमोन आरो बिनियावनो सिना फिसाखौ गुदुं मोनसे बानायनानै बेयाव सोनानै होयोमोन बथलाव जाहाथे मोजाङै गुलाङो गोग्लैया हायाव बिनि थाखाय आरो नाथाय बिनि बे बेलायाव आथिखालाव फाइभ एबा गुबुन प्लास्टिक रोखोमनि माखासे माबाफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों जेरै प्लास्टिकनि प्लास्टिकनि पाइप पाइप लानानै पाइपखौ बथलाव डाइरेक्ट माने गहैनाय बायदि जौवा गहैनाय बायदि बेफोरबायदि खालामनानै लादों बिनि अनगायैबो
अ
दोस्रावनि जायगायाव गुबुन जेरै प्लास्टिकनि गुबुन माबाफोर आरो थामा एबा सोरफोरनि माखासे दोफोर बा दोस्रावफोर बेफोर बे जों बायनायखौ नुनो मोन्दों बेफोरनि अनगायैबो जौ खौ बर' आइजोफोरा गोदो जेरैबायदि न'आव लोंनो एबा सावरि बादालिफोराव एबा आलासि सिबिनो जेरैबायदि बाहायदोंमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनाखै आथिखालाव रांखान्थि नि बेलायावबो बेफार फालांगिनि बेलायाव बांसिन बायनायखौनो मोनदों बे बिदिनो नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'सै नामा
औ औ नोंथां